औ बिदि खोनादों ना?
जोङो दा बिदिब्ला मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायनोसै नङा होमबा
औ औ
आयदा बादि जोङो ओ उम उम मैगं थाइगं बा दोरोङारि ओंख्रि बेखौनो खनसेनो रायलायनोसै
अ अ अ अ ह जागोन दे नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ माबानाय आरोना ओ सोलिनाय आथिखालावबो नुनो मोन्नाय दोरोङारि ओंख्रि बा मै गं थाइगं बेनि सायावहाय आङो मिथिनो लुबैदों।
औ औ जागोन नोंथां जागोन।
बा जोंना जोंनियाव सोलिनाय ओंख्रिफोर होनोबा जोंनाथ' बारिफ्रावनो मोनखायो नङा होमबा
औ नंगौ।
न'फ्रावनो जोंनिया जेहेथु मैगं न'नि बारियावनो गासिबो दा बाजारफ्राव बायनाय मैगंफोरखौ जों न'फ्रावनो बांसिनानो मोननाय जाखायोआनो बांसिन
औ
ओं जेहेतु मैगंफ्रा दा जोंना ओरैनो मोननो थांनाय मैगं होनोबा गामिफ्राव मोननाय होनोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोरबो गोबां रोखोमनि मैगं मोननो हायो जोंनियावहाय जेरै जोङो ओरैनो हाग्रानि मैगंफोरनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै होमबा ना
औ औ जागोन दे
आठसा हाग्रानि मैगं होनोबा जोंना दाथ' थास' आथिंफ्रा सोलियो।
ओम
थास' आथिंफोरखौ जों नै दा मा होनो दैज्लां बोथोराव माबाजों जेखाइजों गुरनाय मा होनो खांख्राइफोरजोंहाय जोङो थास' आथिंखौ थास'आथिंखौ मोजां माने संनानै जानो थाखाय बिराद मोजां थास' आथिं आरो ना गोरलै गोरलै मोननायफोरजोंहाय जों थास' आथिंफोरखौ संनानै जायो आरो बिदिनो आथ' जोंना फ्राय माने जाजाजोबोनो माने थास' बिथ्राइनिफ्राय लानानै बेदरनिफ्राय लानानै थास' आथिं ओंखारनायनिफ्राय लानानै बे थास'वा माने जोंना जाजाजोबो गासिबो आरो जोंना हाबाय नै दा ओ दैज्लां बोथोरनि खुमब्रा जालाय
औ
खुमब्रा जालायफोरखौबो जोङो दा बेफोरबायदिनो खांख्राइ फोरजों जायो सोरबाया दाउ दाउफोरजों जायो। जायो अमाफोरजों जायो अमा बेदरफोरजोंहाय आरो ओरैनो गोजा बाथोन
ओम
बेफोरो आरो जोगोनारफोर जोगोनारफ्राबो जोंना गायनाय जाखायो न'फ्रावहाय जोगोनारफोरबो जों जोगोनारफोरखौबो जों बांसिनानो ओरैनो गोजा जास्लाय स्लाय माने बेदरफोरजों जानाय जायो आरो माने थावसिन जायो गोथावसिन जायो बेदर नाफोरजोंहाय जों बांसिन सिन जानाय जायो आरो बेनिफ्राय थाबाय जोंना ओ दा माने बुंख'लायनो हायो ओंख्रि दङ जिहेथु दाथ' नै गरसिफ्राबो दा थायहांबाय
ओम
गरसि फिथाइफोरखौबो जोङो माने एवनानै जानाय एसे दासो थायहांदों आरो सिथार जाहांबाय आरो जाजाहांबाय एसे एसे जेरै दा नै बहल बहल ओंख्रिफ्रा नै दा बहल दंफांफोरा एसे एसे थायहांबाय फिसा फिसा सोरबा सोरबाया मोनो। मोनजाबायानो बहलफोरखौबो जेरै जोसा बहल ओ पुवाटि जिंखा जिंखा पुवाथि होनो जे खौ माने थुब्रा थुब्रा थायो जोंना जिंखाया एसे फिसा फिसा बहल बादिनो बहल होनोबाथ' जोंना ओरै जोसा बहलफ्रा माखासे बिराद गोथाव ना बेदरफोरनो जानो थाखाय मोजां। मोदोमनाय माने जोसा बहलफोर सङोबाथ' माने खाथिनि मानसिफ्रा मिथिजोबखायो माने अमुग ओंख्रि संदों होननानै माने मोदोमनायजोंनो माने मिथिखानाय जायो आरो बेफोरखौहाय बेथ' माने जिंखाफ्राबो बिदिनो जानायाव एखेयानो एसे टेस्टा अब्लाबो माने फिथाइफ्रा एसे बेलेग बेलेग आरो बा जानाय। सिस्टेमफ्राथ' माने एखेयानो आरो थाबाय जोंना नै दा खारं खान्दाय दंफांफ्राथ' जोंना बारि खनाफ्राव थायो
औ
बा लांगोनाफ्राव थायो बेफोरनि बिबारफोरखौ जोङो दा सोरबाया ना फिसा फिसा मोननायफोरजोंहाय बाथोन बानायनानै जायो बा सोरबाया ओरैनो एवनानैबाबो जानाय जायो आरो बे खारं खान्दायनि बिबारफोरखौ बिबारखौहाय आरो नै दाथ' खार खान्दनि माने बे बिजौखौबो बिनो खारैफोरजों ना एसे होनानैहाय जानाय जायो आरो
औ
जिहेथु बेफोरबायदिनो मेन मेन ओंख्रि जेरै भिन्दि भिन्दिफोरखौबो न'आव जानो थाखाय एसे एसे गायनाय जायो आरो भिन्दि ओरैजाय सबाय बिमाफोरखौबो जों गायनानै दोनखानाय जायो एसे एसे माने फाननाय नङाबाबो एसे एसेबाबो न'आव जानो थाखाय बेफोरखौ जोङो गायनानै लाखायो आरो सबाय बिमा थाइबें बिदिनो भिन्दि बि खांख्रि खरलाफ्राथ' जोंना बारियाव थाखायोबा बेदर खनसे गायनानै दोनोबानो माने गावनि सम फैबानो खिलिबोखायो हारसिं हारसिंनो खांखिरि खबलाया माने बांसिन सबनिबो न'खरावहाय माने थानाय फ्राय थायोनो सोरनावबा सोरनावबा ' माने थाया बेफोरजों माने बांसिनानो जों गामि ओनसोलावहाय खांखिरा खलाया सबनिबो न'खर
थाखायनो आरो जिहेथु बे दंफाङा गोमालांखायानो माने मोनसे जायगायाव थायोबा माने बियो बेदर मोनसे थाबानो माने बेयो गावनि बोथोर फैबानो गावनि सम फैयोबानो हारसिंनो खिलिबोयो बेदर खांख्र्रि‌ खला होनोबाथ' जानो थाखाय बिराद गोथाव जोंना दा दै दैज्लां बोथोरनि बिराद मोजां ओंख्रि बेयो थाइनायाबो थाइखायो खांख्रि खरलाया जेराव माने सलियो खांगिरि खला फिथाया माने फुरा थायो। थाखायो आरो आरो जानोबो बिराद मोजां दालिफोरजों माने गोबा गोबा हानानै फाराय एवनानै दालिफोरजों भाजि जायो बाबु ओरैबायदि गोथाव आरो अमा बेदरफोरजोंबाबो माने गोथाव। मिलौदो जानो बिराद मोजां खांगिरि खरला आरो जोंना थाहैबाय ओरै बे खायला खायलाफ्राथ' जोंना। बारि खना खना बहुत खिलियो खायला फिथाइफोरखौ जोङो सोरनिबा माने बेरा गोजामफ्रावहाय। गन लालाय लायनानै एक्ला एख्ला नागिर नागिर एदम ना बाथो ना फिसा फिसा गोरलै गोरलै ओजोंहाय बाथोन जानो थाखाय बिराद गोथाव खायलाब फिथाइफ्रा माने सोरबाया सोरबायाथ' माने फ्राइ एवनानैबो जायो आरो बिदिनो माखासे बिराद माने फिसा फिसौ फिसा फिसौ हाग्रानि मैगं बिराद मोनो। जोंनि द दाथ' नै मैथा। नाफोरजों ना जानो थाखाय बिराद मोजां दुब्लियाव दा नानि अभाबानो गैया गामि गामिफ्राव आरो जिहेथु दंग' फिसा फिसौ बा दुब्लिफ्रावबो दै थानायावनो एसे एनै जेखाय हैबानो। होनोबा एसे एनै लाबदि होबानो ना मोनो माने नाजों जानो थाखाय माने दा बारिफ्राव मैगंनि अभाब गैया आरो बारा बायनांलाया दा जोंना माने बानलु बानलुफ्राबो माने। गोथां बानलु गायोबाथ' माने न'फ्रावनो फांफाव फांनै गायोबानो बानलु गोदोनफोर गायनानै दोनोबा। माने थानायफोर थाखायो जोंनियाव न'खरावहाय सोरबाया बानलु गोलाव गायो। बानलु बोरडोन गायो बिदिनो। बानलु गोथांफ्राथ' माने दैज्लां बोथोराव। थाखायो आरो आरो सोरनाबा फान्थाव गुफुर फानथावन गुफुराबो ओरैबायदि मोजां बे मोनसे जिहेथु फान्थाव फान्थाव गोफोद फिसा फिसा माने ओरैबायदि थायो बियो जिहेथु बार' मास थायो आरो जानोबो बिराद मोजां हाखावनानै जोङो एवनानै दालिफोरजों जायो जोबोद मोजां आरो बेफोर जानो थाखाय आरो बिदिनो जिंखा जिंखाफोरखौबो जों न'आव जानो थाखाय गायो जिंखायाबो बिदिनो। ओ आरो केरेला थाबाय जिंखाफोरखौबो जों माने गायोबा बहलफोर बायदि जानो बिराद मोजां। ना फोरदोंहाय। आरो थिथा केरेला केरेलाफ्राबो जों दालिफोरजों भाजा बानायनानै जानो थाखाय मोजां। आरो केेरेलाया सि गिदिरबो थायो गोरलै गोरलैबो थायो माने केरेलाया सि गिदिर गिदिरखो जोङो। एसे गोखाया खम जायो नालाय जों आलुफोरजों माने संनानै आलुफोरजों। संनानैहाय जों माने मोजां जानो थाखाय केरेलाफ्रावबो माने बै। गायबाथाय माने ओरैबायदि थायखायो आरो जोंनि गामि एरियाआवहाय दां बुंबाथ' जोबनो थाङा ओरैनो नोंथांमोननि साइदनिखौबो माने मोननैसो। खोनथादो नोंथाङाबो
अ बिदिब्ला आं मैगं मैलानि एसे बुंनोसै जिहेथु नोंथाङानो फ्रायै माने मैगं मैलाफोरखौ खौथ' मुंखौ मख'लांजोबखाबायानो आरो जोंनि। ओ बर'फोरनि जों गासिबो बर' हिसाबै जोंनि जानाय लोंनाय। फ्रायै गुबुन गुबुन ओनसोलाव थादोंब्लाबो रोखोमसेखौनो बायदि मोनजोबखायो दा बे हिसाबै आङो खालिबोल' हाग्रानि बा न'नि न'नि मैगं थाइगं आरो न'नि अनगायैबो फोथार बा लांदां जायगा बा मिथिंगानिफ्राय खनसायनानै बुथुमनानै लाबोग्रा मैगं-थाइगं बेखौल' माने बेनि सायावल' बुंलांनोसै आङो जोंहा बायहानिफ्राय न'नि अनगायै बायह्रानिफ्राय गावनो रज'नानै गावनो खिलिनानै देरनाय मैगं मैलाफोर होनोबा जेरै दिंखिया दिंखियाखौ मोनो जोङो आरो नोंथां नि मख'लांनाय थास' थास'वाथ' बेदर थास'आ बेदर जाजायो बिफां जाजायो थास' आथिं जाजायो थास' बिबार जाजायो माने गासि सैबो बाहागोआानो जाजा जोबो बोथोर नायै बो गावनि बोथोरजों बिहा दंजोबखायो आरो बेबायदिनो जोंहा दै बेजिंआव ओ रज'ग्रा जेरै मेथ'खा मेथ'खा बिबार जोबोर गोथाव बिबो आरो बिनि उनाव दाउ फेन्दा थाबाय बेनि उनाव मैसुं थाबाय बेनि उनाव दुब्लियाव जोंहा थाहैबाय मा मानिमुनि आरो बेबायदिनो उस‌ मै थाबाय आरो बेबायदिनो माखासे ओ गोखा गोखा खै जानाय समावहाय जाग्रा जेरैनाखि लाफा सायख' ओ बेनि अनगायै जोंहा थाहैबाय ओरै नोरसिं आरो खुंखा खिफि बेन्दों आरो बेबायदिनो माने हाग्रायावहाय बा मिथिंगानिफ्राय जोङो गोबां माने मैगं हारिनि बा बिलाइ बेबायदि लाइफां फोरनिफ्राय जोङो ओंख्रि हिसाबै बा मैगं हिसाबै जों लाबोनानै जाफैनो हायो आरो फारसेथिं न'आवनो फोनानै बा न'आवनो गायनानै मोननाय मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा मख'लांनाय मैथा आरो बेनि अनगायैजों ओओ रै लाव फान्थाव जोगोनार खुमब्रा आरो बेफोरबो जिंखा फोरला बेबायदिनो गोबां आरोना बेबायदिनो जोंहा ओरै बोथोर नायै बोथोर मेसें बा दैज्लां बोथोर नायै बो बोथोर नायनानै बिदिनो आलु ओ बेबायदिनो माने गरसि ओ खरला बेबायदिनो गोबां आरोना जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बुंनो थाङोबा ओ माने बायनाङा होननानै बुंजायो नोंथां दहाय एसे बुंलांखाबाय बायनाङाबो होनजायो बुङोब्ला थावजों संख्रिजोंखौल' बायबानो जायो बानलुखौबो जोङो गायनानैनो मोनखायो बेबायदि आरो जुदि जायहा बारिया गुवार बारि गोनां न'खर फोराहायथ' बारियावनो गायजोबनानै ओंख्रिनि सायाव जेबो साननांगौ जानानै फैया आरो बेबायदि
औ औ
जियानो जाया मानो जोंनाथ' समाबो जोबबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ औ नोंथां जागोन जागोन गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै दसे